थां हेलौ औ औ औ खोनादों दे ओ नोंथां दिनैनि टपिकनि सा दिनैनि टपिकआ जाहैबाय ओ आंङो माने जुनार फिसिनायनि सोमोन्दै एसे सोंनो सानदों आरो अमाखौ जोंङो मा रोखोमै फिनाय जायो
औ औ अमाखौथ' जोङो गिबियावनो जेनेबा फिसानिफायनो लाबोनानै जेनेबा गुबुननिफाय बायना लाबोनानै खौहाय ओ जोथोन लानाय जायो आरो गोबांनो दिनो उन्दैयावथ' बिसोरो आ आदार जेनेबा गुन्दै गोराखौ जानो हाया नालाय बिस नो गुन्दै सेलारनि होनाय जायो आरो जों ओ इस बे मोजांसिन जानायनि थाखाय बेै सापरखौ होफानाय जायो आरो
औ
बेबायदिनो उन्दैयाव एसे खोदो होदो आदार होनाय जायो आरो
औ
औ बेबायदि दिनो ओमफायो
मासे अमाया देरोब्ला जोङो बिसांखरिनि फानहैनो हायो ओरैनो?
औ ओ नोंथाङा माने अमा फिसाखौ होनदों नि अमा गिदिर?
अमा गिजि अमा गिदिरखौ होनदां
अमा गिदिरखौ ना? अ मा गिदिर खौथ' जेनेबा दा दामा ओ जेनेबा अमानि सायाव सोनारो आरो नोंथां अमाया बेसे गिदिर बिनि सायाव सोनारो बेबा अमाया इस एसे एसे सेख्राफोरबाथाय जेनेबा अमाखौहाय ओ इदिनो दस बार'फोर मोनो बो बिनो गिदिर थार बाथाय जोङो जेनेबा एसे बुरजायैनो मोननाय जायो आरो बिस बिसफोरखौ मोननाय जायो आरो जेनेबा बिसफोरखौ मोननाय जायो औ
ओमफ्राय ओरैनो अमा फिसाफोरनि दामा बेसेबांसो जायो नोंथां?
औ अमा फिसानो दामा ना? अमा फिसा नि दामाथ' बिदिनो नों थां ओ सम लानानै सम खमायलाय बारायलाय जाबाय थायो आरो ओ बिदिनो दा थ जेनेबा अमानि दामा इदिनो एसे बारायानो होनजायो मानो होनेबा दा अमा बुन्दि फोरखौनो जेनेबा ओ थामरोजा बाजौ बेफोरदि लानाय जायो आरो ओफाय बिदिनो अमा बुन्दाफोर अ हाय ब्रै रोजा इफायदि लानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां ओमफाय माब्लाबा समाव आरो गोबां खम जायो अमानि दामा बिदिनो ओ पनन्द्रस' दुइ हाजार बेफोरावनो मोनलाबायनायबो जायो आरो नोंथां
अ ओरै बेफोरबायदि-बेफोरबायदि दाम खम मोननायनि खारना ओ बबा समाव बेमार जायो होनदों नामा नोंथां बेमार जायोब्ला माने नोंथां दामफोरा खमायो बे बायदि खोदों आरो आङो
ओ बेमारनि थाखायनो बिदि खमायनाय जायो आरो नोंथां
औ औ अमा दाथ' नोङो बाजाराव ओ अमा सेरसेनि दामा थिनस' थाखा नामा ना सारिस' थाख नोंथां नोंसिनिथिङै जोंनिथिंयै दा थिनस' सोलिगासिनों आरो सारिस'मोन ओम सा सा सारिस'मोन ओम फ्राय मोनसे समाव मानि एक्स' थाखा खमायनाय जादों आरो दा तिनस' फानोगो फानो आरो
औ जोंनिखिबो बिदियानो नोंथां
अ
औ
थ अमा बेदरखौथ' जानो गोथावान ना नोंथां
औ गोथाव
मा मा मा मा ओंख्रिजों जाना जायोब्ला गोथावसिन मोनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा औ मा मा
अमाखौथ' औ अमाखौथ' जोङो गोबां इदिनो लगायनानै जानो हायो जेनेबा मैगंफोरजों ओ बांसिनानो जेनेबा अमा खौ गोथावसिन मोननाय होनोब्ला जों नारजिजों अमाखौनो गोथावसिन मो नो नङा होमबा बयबो नोंथां औ दोरोङारि ओंख्रि आरो बिदिनो जोङो गोबां अमाखौहाय गदिनो आलुफोरजोंबो जानानै जेनेबा फाजा एवनानै जोबोद गोथाव जायो उम ओमफ्राय आरो बेयाव थमेट होदेरोबा आरो गोथावसिन जाबावो।
औ
बेबायदिनो जोङो अनला माबा सरि ओ अमाखौहाय बिदिनो
थारुनजों थारुन थारुन ओ भाद्र मासाव भाद्र' मासाव अमाजों था जों जानांगौ होननानै खोनालाबायदों आं दा माने अमाजों दरजों जायोब्ला जोङोलायनो मानि फोथायनाय आरो ना जोंनि फोथायनाय बेयो माने फैगौ उजिगासेयाव जोङो अमा जाया होननानै जोङो फोथायलायोना नोंथां। दा ओंखायनो जोङो माने भाद्र मासाव औ अमाजों थादुंजों जानांगौ होननानै जोङो फोथायो आरोना नोंथां
बेबायदिनो आरो जोङो अमाखौ गोबां मैगं जानो हाबावो जों जेरै बे अलदर नोंथाङा मिथियो ना?
अलदर मोनथियो औ
औ औ ओ बेखौ अलदरखौथ, नोंथाङा मिथिखायो जानो हागौ जेनेबा बेखौ जायोब्ला औ बरफोराहाय जेनेबा बेमार जाया होननानै फोथायो आरो।
अ नंगौना?
औ माने औ औ माने अमा जों लगायना जायोबा बांसिन गोथावसिन जायो‌। ओरैनोबो जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां औ आरो जोङो अमाखौ बिदिनो औ
मोनथिफेराखैमोन आरो आरो ना नोंथाङा आं अलदरजों बा अलदर खौ जायोब्ला जे बेमारा ओ जाया बेखौ आङो मोनथिफेराखैमोन आरो आं दा नोंथांनिफ्राय बे खोथाखौ मोनथिनो हाबाय आरो
औ औ माने गोदो गोदायनि फायनो जेनेबा बेखौहाय जाबोनायखौ नुनो मोनो आरो बर'फोरखौ खायफा खायफा मानसि फोरखौ आरो ना। दा गोबाङानो जायाबो जानो हागौ ओ आथिखालाव आरो गोदोनि समावथ' जायोमोन ओमफ्राय दाबो सोरबा सोरबा जायो
माने जा-जाना जानांगौना नोंथां? खारन बेयो मोनसे नेचारेलसो सोना बियो नेचारेलसो माने बियो हारसि सिंनो उजिनाय जों माने बेफोर खौ मेडिसिन होननानै बा हासार रासायनारि हासार होननानै जोङो बेखौ आबाद मावनाय जाया नङा होमबा? दा बियो बेवहाय जेबो माने ओ मेडिसिनबो गैया माने नेचारेल नालाय जोंनि देहानि थाखाय जेबो खथि खालामा आरो दा जोङो दानि जे बाजारफ्राव जोङो मैगं थाइगं मोनो जेरै दा जोङो गोबां मैगं थाइगं मोनोना नोंथां? दा गसिबो हासार होनानै ओ रासायनारि हास सार बेफोरखौ होनानै एबा माखासे बुस्थुफोर भिटामिन होनानै बा जोङो मा होनांगौ बेखौ केमिकेल बुस्थुफोर होनानै जोङो ओ दिहुननाय जायो दा जों बेफोरखौनो जानानै जोंनि देहायाव गोबां खहा सोमजियोना नोंथां? ओम। दा जोङो बैफोरबायदि नेदचारेल बुस्थुखौ जानांगौ आरो ना नोंथां।
औ नोंथां।
जेरै जोङो मानिमुनि खिफि बेन्दों ओरै अल'दर बा ओरै थास'फोर नङा होम्बा? ओरै गो बां माने हासा जोंनो रज'नाय लाइफां फोर खौ जोङो जानो हायोब्ला मोजां होननानै फोथायनाय दं आरो। फोथायनाय माने साइन्टिफिकेलि मानेे देहानि था खाय मोजांखा आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
होम।
ओ अब्ला नोंथाङा एसे ओ बे जेरैबा अमा बेदरजोंहाय मोनसे मोनसे ओंख्रि लानानै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
आंथ' माने जोंनि बर' फोरनि मोनसे जाखाबाय बियो नारजि अमा नङा होमबा आरो लोगोसे अनला अनला अमा आं बेखौ मानि आंल' नङा माने जों साफ्रोमबो बेखौ गोथाव मोनो नङा होमबा। माने जोंनि बर' बेफोरनि थाखाय बियो माने साबसिन खाजा होननानै जोङो ओ जायो आर नारजिजों अमाजोंखौ
औ नोंथाङा औ
ओम
औ नोंथाङा अब्ला अमाजों नारजिखौ बोरै सङो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
बेखौ आङो बिनि सायाव बांद्राय नलेज गैया।
औ
ओरैनो सङो आङो गुबुन ओंख्रिखौबो सङो नारजि खौ इसे एसे मा जायो कनफिउस जायो माने नारजि बेखौबो संबाय आङो आंनि संनायखौ माने आङो इसिबां माने टेस्टि मोनाखै आरो।
अब्ला नोंथां जेबो नंला अब्ला जोङो गोबां जुनारफोर दंबावो नङा होमबा नोंथां न'आव फिसिनायाथ'
ओरै जोङो दाउफोर फिसिनानैबो जोङो आजिखालिथ' नोङो लकेल दाउखौ मोननो थांब्ला
औ आरो मोसौ बोरमा बेफोरखौबो फिसिनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नों
औ नंगौ नंगौ नंगौ दाथ' ओरै गाइखेरफोरनि दामाव बिराद बारायबाय ओ लिटारावनो आसि थाखा गाहाम लायो। अब्ला जोङो मो मासे मोसौ जासिखौ जुदि फिसिनानै दोनोब्ला होमबा मोसौ जास सिया ओ बिदिनो दस बार' लिटार गाहाम होयो नोंथां नोंथां। खोनानाय बा दिब्ला दा जोङो दस लिटारजों हमदो आसि थाखाजों
औ
आठस' थाखा फैयो दिनावनो एक घन्टायावनो आदस' थाखा थयो।
उम
दिनावनो हमदो आदस' थाखा फैयो अब्ला जोङो मासाव बेसिबां थाखा फैगोन? ओ सबबिसहाजार थाखा फैगोन ना नोंथा? दा जोङो बेफोरखौ बेफोरखौ फिनानैबो जोङो गोबां रां आरजिनो हायो नोंथां आरो ओरै जों हांसोबो फिसिनो हायो। ओ हांस सो दसथासो फिदो ओमफ्राय जोङो बिदै दैहोदो बिदै दैहैनानै जोङो जुदि सानसेयाव दसथा बिदै मोनोब्ला ओ लादो सात थाखा बा आथ थाखा हमबा आसिथाखा फैगोन हमबा नोङो सानसे याव आसि थाखा फैयोब्ला ओरै मासाव फैगोन दुइ हा सब्बिस्स' थाखा फैगोन। होमबा बेफोरजोंनो माने जोङो ओ इनकाम फैनो हायो आरो आजिखालि जोंथ' साख ख्रि बाख्रि मोनो बिराद गोब्राब जाखाबाय नङा होमबा।
औ नंगौ
ओंखायनो जोङो आखाइनि हाबा आरो बेफोरबायदि मि जुनारफोर फिसिनानै जोङो जिउखौ खुङाबानो जेबो राहा गैला दा। नङा होमबा? दा नोंथाङा औ दे
नोंथाङा ओननाय बादिनो जोंहा गोबां जिब जिब जिब जुनारफोर दङ' ओ जेनेबा जों बोरमाखौबो फिसिनायखौ नुनो मोनो। मोसौ खौ बो ओ बोरमाखौ जोङो ओ इदिनो मोजां जोथोन लानानै जेनेबा ओ फोथारफोरावहाय इदिनो फुङावनो खाहैना दोननाय जायो आरो जोङो बेखौ बोरमाखौ ओ सानसु सानसु सम जायोब्ला जोङो दै दौनाय जायो। आरो भुख बोसलायनानै दोननाय जायो आरो बे खौहाय मोनायोबा आरो न'आव फिन लाबोफिननाय जायो। बेबायदिनो जोङो। बोरमानि गेजेरजोंबो गोबां ओ रां आरजिनो हायो जेनेबा बोरमाखौहाय बे फिसा औ फिसा फिसा ओ जोनोम जाहोनानै जेनेबा ओ बेख बखौहाय देरहोनानै जोङो ओ फाननानै रां आरजिनो हायो आरो नोंथां।
हायो हायो हायो।
बेबायदिनो आरो जोङो मोसौखौबो इदिनो नोंथाङा होननाय बायदिनो गोबां इदिनो जेनेबा फेदेरनानैहाय ओ जोङो हालेवनायाव बो बाहायनो हायो जेनेबा हालिसे मोसौ हालिसे बानायनानै हालेवनायाव बाहायनो हायो आरो।
औ औ।
औ बेबायदिनो आरो मोसौखौबो जोङो ओ बोरमाखौ नो बोरमाखौ जेरै फिसियो बेबायदिनो फिनो हायो आरो। जेनेबा फुङाव खायनानै बे खौबो बिल सानसुआवहाय दै दौनाय जायो आरो खास्लायनाय जायो आरो बे खौहाय फिन मोनाबाथाय न'आव लाबोनाय जा जायो
औ दे होमबाना नोंथां जोङो गोबां ओ मानि सावरायबाय ओमबा दोनै थपिया एसे दोनसैना नोंथां? दे गोजोननाय थाबाय।
गोजोनथाबाय।